हेल औ नोंथां। औ नोंथां।
ओ ओ नोंथां। खौराङा मोजाङानो? नोंथांना मोजांना खौराङा नोंथां?
खौराङा जोबोद मोजां दै। नोंथां
औ औ औ। जानांगौ नोंथाङा बिलिफां समनि खाजाखौ जाबाय?
ह नै दाथसो जाखांबाय नोंथां ‌।
औ औ औ।
औ।
गोजोन हर समनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
औ आं आंबो नोंथांनो बे गोजोन हरनि बे गाहाम हामलायनायखौ आंबो गिबियावनो जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां औ। जाहाथे। आरो खेरायसेलनि अननायाव लिरनायाव मोजाङै मोजां थायो।
औ औ नोंथां।
नोंथां फंजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय बे फनखौ हरनाय जादों।
औ नोंथां।
औ खोथाया जाहैबाय मा नोंथां? आ। बे जोंनि बे जिहेथु जोंनि जि आइ टिक मोननानै जौगिसि नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
जौ गिसि, जौ गोरान। आ बे फोरनि सायाव नोंथाङा ओ ओ मोजाङै बुंनां हागोन ना जाहाथे ओ जौ गोरानखौ जों मानो बानायो गिसिखौ माबायदि बानायो औ बे बेयो मारै जायो माबायदि निसा नाङो
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे हायोबा नोंथाङा एसे बुंलाय
औ औ नोंथां आ जौ गोरान जौ गोरान आरो जौ गिसि होनना बुङोब्ला जोंहा मा जोंहा बर'आव मोननाय जोंहा जि टेक जि आइ टेक जोंहा जाय जौ गोरान आरो जौ गिसि जोंहा बे जौ गोरान आरो जौ गिसिया जोंहा मा गोदो गोदाय जोंहा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बै जौ गोरान जौ गिसिया मा दिनैसिमहालागै जों सोलिबोगासिनो दङ दा जौ गोरान जौ गिरि ओ जौ गिसिनि बागै आं दिनै बुङोब्ला बुंनानै माने फोजोबनो हायालै नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ औ
औ जौ जौ गोरान आरो जौ गिसि लोंनाय आरो जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ बानायनाय बे जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ जोङो माबायदि फालांगियारि जोङो फालांगि खालामनानै जोङो माबायदि जोङो मुलाम्फा मोन मोननो हायो बेफोरनि सायाव गोबां दंलै नोंथां दा आङो गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानदों नोंथां आङो जेसेबांखिनि हायो आं नाजानोसै बुंनो ओ जो जौ जौ गोरान खौ जोङो मादि बानायो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोंहा माइरं लाग्रोनांगौ आरो बे जौ खौ सावनो थाखाय जोंहा मा माइरं लाग्रोनांगौ बे माइरंखौ जोङो खायसेया सुयो बा खायसेया सुवाबो मानो होननानै बुङोब्ला सुबाथाय बे जौ गिसिया एसे मोजांसिन जायो आरो लों नो थाखाय ओ दा बेखौ सुखांनानै जोङो मा खालामगोन बेखौ जोङो सं गोन बेखौ जेरै जोङो ओंखाम सङो। बेफोरबायद दिनो बेखौ जोङो गिबियावनोस संना लाग्रोनांगौ नोंथां दा संना लानानै बेखौ जोङो ओ मोनसे लांदां जायगायाव जोङो बेखौ मा संखांना बोखांनानै दै नोंथां। बेखौ जोङो आराम बरियासो जों बे खौ लामो आरो जाहाथे बेनि बिदुंफोरा जाहाथे खारो बे एसे रानस्रयो आरो आरो बेे जेब्ला बेयो रान स्रगोन अब्ला जों बै ओ जेराव जोङो संनानै लाबाय नङा ओमबा ओंखाम बायदि बेवहाय जोङो मा होगोन एमावखौ जोनोम गुन्दै खालामनानै जोङो बेवहाय सारना होयो आरो फुनो आरो जों बेखौ।
बेखौ बाखारबो बुङोना बा
औ इखौ बेखौ जागा लानानै जायगा आलदा आल दा मुं बुंसैलै बेखौ नोंथां बेखौ औ जायगा लानानै जायगा बेखौ एमावबो होनो आरो जायगा लाना बेखौ जायगा ओ मा होनो बखारबो होनो आरो जायगा लाना जायगा बेखौ थावसि बा गोबां रोखोमनि नामफोरबो जोङ होनाय मोनो आरो
औ औ औ औ
आराम ओ बेखौ फोनना लाग्रोजोबबाय लानानै बेखौ जोङो आरामसे गांसे प्लास्टिकआवहाय जों बेखौ बोनथुमना दोन सै आरो बेखौ साननै सानथाम सप्तासेयाव जों बेखौ आरामसे बोनथुमनानै दोनो आरो जेब्ला बेखौ बोनथुमुनानै दोनो अब्ला बियो जौगिसि बायदि जोङो मा जासिगोन महर लासिगोन बिनिफ्राय जोङो बिदै गसिगोन बिदै गब्लाथाय बेखौ जोङो जौ गिसि महरै जों लोंनो हासिगोन आरो बेखौ मिथिबायना नोंथां। औ औ आरो बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो जौ ओ जौ गिसि मरै लोङाबालानो जों बेखौ‌ ओ मोन जे मा होनो ओ आ‌ बे सावनो थाखाय जोङो मोनसे मा बाहायो जोङो ओ बे सावग्रा जोङो मा बाहायबाय खान्था बायदिसिना बाहायबाय जों मोनसे दाबोर बाहायबाय दाबोराव जोङो सावबाय बेखौ अरजों ओ बेवहाय जोङो मोनथाम दाबोर होयो आरो ओ जेब्ला बै मोनथाम दाबोरनिफ्राय जोंहा गेजेराव मोनसे मा होयो बैनि जा ओ बिदुं बिदुंजों जोंहा खफ' जानानै दै बायदि जोङो मा ओ दै बायदि गबियो बै दै बायदि गबनायखौ जोङो मा होनना बुङो जों जौ गोरान होननानै बुङो आरो खोनाबायना नोंथां?
जौ गोरान जौ गोरान
औ जो बे जौ गोराननि महर लाबाय आरो बिनिफ्राय गबोनाय जा खफ' बे दैग्रा ओ जौ गोराननि महर लाबाय आरो दा ओ
आतचा चा चा चा
बेखौ जोङो फालांगियारि जोङो मुलाम्फाबो मोननो हायो जों बेखौ गोबां बिबांनि जोङो सावनानै बा गोबां बिबांनि जों दिहुननानै जों बेखौ ओ फाननोबो हायो फाननानै जोङो मा नांगौ बिबांनि जो नांगौ रोखोमनि जोङो रां मोनो बे रांजों जोङो नांगौ गावनि नांगौखौ जों सुफुंनानै जों लानो हायो आरो बे जोंहा जाहैबाय जोंहा मा मुलाम्फा जाहैबाय नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ ओ दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा? दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जौ गोदान आरो जौ गिसिखौ ओ जुदि जोङो मोजाङै बाहायाब्ला बेनिफ्राय जोङो खायसे गोहोम नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां
हागोनदा हागोन
औ औ नोंथां
जौ होनना बुङोबाथ' मोनसे बिराद माने मोनसे मा होनना बुंङो बेखौ मोनसे निसा बुस्थु नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
ओम
माने औ बाहायला जाबायोब्ला बेथ' जानाया बिराद मोजां आरो माने बेयो
औ औ
आरो जोंनि जोंनि गामि गफ लुसैबा बे जोंखौ बिथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
सोरांबा मानसिफोरा माने सेरबानो माने जोंना हारसाफोर बांगाल आरो माने बेखौ जि बेबायदि उन्दै दै लोंलाबायो